औ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अह दायो आङो नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन दा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव एबा जोंनि बे ओ जों नुनाय बर' गामि ओनसोलफोरावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा माबादियै दाउ अमा जिब जि बेफोरबायायदि फिसिनानै जायो ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ
दा आथिखालाव जों नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओ आइ जो माहारिफोरा गोबां सिगांनिफ्राय ओ माबासिनबाय आरो सोलायनाय फैसिनबाय। दा जोङो जोंनि आइ जो माहारियाफोराबो खम नंलिया। ओ बिथांमोना दा ओ गावनि थाखाय गावनि जेनाकि खौ दिहुननो थाखाय बिथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावो जेरै दाव अमा फिसिनाय आरो जोंनि बर' समाजाव नायोबा जेरै ओ जौ फाननाय जौ संनानै फाननाय अमा फिसिनाय बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो जेरै बेफोरखौ फिसिनानै हिनजाव माहारिफोरा ओ इसे से एनै रां आरजिनो हायो न'खरनि जेनाखि गोनांथि जानाय बा नांगौ बुस्थुफोर। बेफोरखौ आबुं खालामनो हायो दा बे खायनो ओ गोबां सुबुंफोरा बेनि बेनि नुनानै बे सोलोंबाय बेनिखौ नुना बे सोलोंबाय बिदि जानानै गोबां जालांबाय आरो। ओ गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलजोंबो बेफोरबायदिनो सोलियो नामा नोंथां?
थाङा बुंलांनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सोलियो ओ गुबैयै जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' बर' ओ आइजोफोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओ गोबाङानो जोंनि न'खर न'खर अमाखौ फिसिखायो। जों बेखौ नुखायो आरो ओ अमा दाउ फिसिनायखौ जों नु खायो गामि गामि। गासै गामियावनो ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ मोसौ बोरमा बायदिफोरबो फिसिनायखौ नुनो मोनो हांसो फारेउ बायदि फिसिनायखौ नुनो मोनो जों बेफोरखौ फिसिनायनि उनाव जोङो फाननानै गोबां रांनि जों मुलाम्फा मोननो हायो। आरो जोङो बेजोंनो न'खरखौ मोजाङै खुंलांनो हायो बेनि थाखायनो जोंनि बर' आइजो फोरा ओ समखौ ओरैनो थांहोआलासे बेफोरबायदि ओ दाउ अमा बायदिबो जिब जुनारफोरखौ फिसिनानैहाय न'-न'खरखौ ओ खुंलांगासिनोनो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो ओ जोङो ओ जेरै एम्फौ लाथा बायदिफोरबो जों फिसियो ओ एम्फौ लाथायावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो एम्फौ लाथाखौ फिसिनानैहाय ओ एम्फौलाथायाव जोङो बेखौ ओंख्रिबो संनानै जायो ओंख्रि संनानै जानायाव बो ओ बेयो मोनसे जोबोर बर'नि मोनसे जोबोर खहाबथाव ओंख्रि ओ महर लायो। ओ आरो जोङो बेखौ फाननानैबो गोबां रां मोनो आरो बियो ओ जोंनो ओ इन्दि सि दिहुननायाव बे एम्फौ लाथाया गोनांथार ओ बिदिनो गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो जों एम्फौ ला-लाथाखौ फिसिनानै आरो
औ नोंथां।
अमा दाउ बायदि फिसिनानैबोथ' ओ गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जोङो औ दाउ औ जोङो मासे बायनानै फिसियोब्लाबो ओ बेनिनो फिसाफोरा बारायनानैहाय ओ जोङो फिसाफोराबो देरलाङोब्ला बेखौ जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरो अमाफोराबो थ' बिदिनो जायो बोरमा खौबो जोङो मासे मानै बायखांनानै फिसिनायनि उनाव जोङो ओ बिनि फिसाफोरा बारिलाङोब्ला जोङो बेफोरखौ ओ उनाव फाय फाननानै जोङो बेजोंनो न'खरखौ ओ खुंलांनो हायो ओ बिदिनो ओ जोंनि बर' गामिफोराव जोङो बर' आइजोफोरखौ बेफोरबायदिनो ओ न'खरखौ जोङो खुंलांनायखौ नुनो मोनो आरो गावसोरनि नांगौ रोखोमनि बेसादफोरखौ बेफोरनि रांजोंनो बायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो औ
औ नोंथां
नोंथांमोननि न'खरावबो ओ मोसौ बोरमा फिसियो नामा आरो फिसियोब्ला माबायदि जोथोन लायो आरो माबोरै फिसियो ओ इसे बुंनानै होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां। हागोन ओ नोंगौ सैथो। जोंनि न'आवबो दङ गोबां जोंनि जोंनि आइ बियो दासिमबो अमा दाउ बोरमा दङ हांसो दङ बेफोरखौ गोबां जोथोन लायो जोंनि आइया ओ बेफोर खौ फिनानै जोंनि जेनाखि न'खरनि एसे एनै रांखान्थियारि जोंनि जेंना नु जानाय बेफोरखौ सुफुंनो सुफुंजोबो दा जेरै आंनि फरायनाय मानायफोराव रां रु फा नांगौनि गोनांथि जायोब्लाबो बेफोरनिफ्राय बा समावहाय बोरमा दाउ बा अमा मोसौ बेफोरखौ फाननानै दा सुफुंना होयो।
औ
ओ बेफोर गासैबो थायोबा जोबोद गाहाम आरो मोनसे जोंनि रांखान्थियारि बि थिङाव जोबोद ओ जोंखौ हेफाजाब होनाय जायो। बेफोरबायदि फिनाया दा ओरै गोबां जोंनि आइल' नङा जोंनि गामियाव गोबां सुबुं फोरानो बिमा माहारिफोरानो बेफोरबायदि ओ दाउ अमा फिनायफोरखौ ओ सोलोंबाय आरो गाव गावनि ओ रांखान्थि थियारि जेंनाखौ बेजोंनो सुस्रांना लाबाय आरो
औ
नोंथाङाबो मालाबा बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनो सानदों नामा?
औ सानदों ओ उनावहाय ओरैनोथ' बेफोरखौ जोङो ओ फिनायाव ओ एसेबां माने ओ जोङो ओ रांनि आंखाल जाया मानो होनोब्ला ओ जोङो दाउ फिसिनोब्लाथ' जोङो जोंनि ओ जा खांनाय जोंनि ओंखाम खालायफोरखौ होबानो जायो आरो माइरं इसे इसे एबा ओंखामफोर आरो माइफोर इसे इसे होबानोथ' जोंना दाउआ देरनानै थाङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ सै
औ आरो ओ जोङो अमाखौ फिसिनोब्लाथ' जोंनो बिदिनो गुन्दैनि गोनांथि जायो बे गुन्दैखौबो जोङो ओ न'खरावनो माइ आबाद मावनानै लाखायो जेब्ला जोङो बे माइनिफ्रायनो जोङो माइखौ ओ सौखांनानै जोङो माइरं बानायनायाव बे ओ जावखांनायनि उनावनो जों गुन्दैखौ मोनखायो नङा होमबा नोंथां। ओ बेजोंनो जोङो औ बे गुदै खौनो जोङो होनानै अमाखौ फेदेरनो हायो आरो ओ जोंनि ओ बिदि बर' गामिफोरावथ' जों बर' आइजोफोरखौ गोबांखौनो जौ गोरान जिउ गिसि सावनानै फाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
बेनि जौ बानाय बेै जौ ओ गोरान संखांनायनि ओ जोंहादि ओ बे अफ्रि जि होनो जोङो बेखौ बेखौ बे अफ्रिखौहाय जोङो अमानो होनाय जायो बे गुन्दैजों लगायनानै बिदिनो आरो जोङो ओ अफ्रिफोर गैयाब्ला जोङो थास‌ बायदि रुनानै जोङो हानानै रुना होनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जोङो ओ अमाखो नो लांनो हायो आरो मोसौ बोरमा आरिफोरखौबोथ जोङो बायदि ओ रां गारनानै हाय जोङो जेबो जाग्रा बेसाद होलायनो नाङा जोङो बेखौ ओ दुब्लि बिदि फोथारफोराव लांनानै जोंङो गांसो जाहैबानो जायो ओ गांसो जाहोहैबानो जायो बोरमा मोसौफोरखौ बिदि जोङो एसे एनै खस्थ‌ खालामनानै जोङो फिसिब्लानो जोङो बेफोरखौ ओ उनावहाय जोङो देरोब्ला फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ दा नोंथाङा जेरै बुंदों ओ जेरै जोंनियावबो बिदिनो फिसियो। जेरै दाउ अमाफोरखौ जेरै जौ सावनाय अफ्रि जों फिसियो। आरो थास हानानै थासखौ रुनानै अफ्रिजों लागायनानै बा गुन्दैजों लागायनानै बे बिदिनो अमानो जाहोयो। जेरै बोरमा बेखौ बुंनो थाङोब्ला बोरमाखौथ जोङो। ओ जोंनि बर‌ गामियावथ दुब्लिनि आंखाल गैया। बे जोङो दुब्लियाव लांनानै बोरमा बा मोसौखौ जोङो जों खाहैबानो। बिथांमोना गावसोरनो जाबाय थाखागोन। फागोन। आरो बेलासियाव लायफिनबानो जाबाय आरो।
आरो बेनि अनगायैबोथ जोङो दानिया जोंनि नखर नखर एसे एनै फिसिनायखौल नुवा जोङो ओ‌आथिखालाव जोङो ओ अमानि फ्राम आरो दाउनि फ्राम‌ बायदि। बिदि गेदेर गेदेर जोङो फार्मफोर खुलिनानै बिदिनो गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां मोन मोनसे।
औ। नोंथाङाबो बेफोरबायदि ओ अमा एबा दाउ बोरमाफोरनि फार्म खुलिनानै बिदिनो नखरखौ खुंलांनो सानो नामा नोंथां?
औ बेनो नोंथां साननायाथ मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोङो। ओ जेरै सरकारि हिसाबै फोरखौ जों एफाराबबो आसा खालाम जाया जोङो जोंनि ओ संसार बा जोंनि रां खा खान्थियारि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जों माबा नङा माबा मोनसे जों खालामखानांगोन जेरै बिदि बिदिनो बेखायनो आंबो सानना लादों आरो गोसोआव जोङो आङो‌। ओ। अमा फार्म खालामनाय बा दाउ फार्म खालामनाय बेफोरखौ आं सानना दङ गोसो सिङाव बेफोरखौ। खालामनानै आङो संसारखौ आङो ओ। जालांनो हागोनखौ आं सानहरो आरो। रांखान्थियारि जेंना बेजों फोजोबनो हागोन होननानै आं सानहरो जेरै दाउ अमा। फार्म खालामनानै नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ' रायज्लायनाया समाबो एसे गोलावानो जाबाय। अ जोंनि रायज्लायनायखौ बे खिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन नोंथां।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
दे अब्ला नोंथां।